हेलौ औ नोंथां नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां दे बुंनायसाय
नोंथाङा आंनोहाय दसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
दा जों दिनैहाय सानैजों संनाय खावनायाव बाहायनाय आइजें आयलानि फोरनि बागै जोङो सावरायलांनाय जासिगोन आरोे
औ जागोन दे नोंथां।
ओम जोंनि आइ संनाय खावनाय होनोब्लाथ' जोङो जोङोहाय संनायखौ जोङो मानिे बे जोंनि सानफ्रामबोनि जिउनि मावनांगौ मोनसे हाबा होननानै जों बुंनो हायो संनाय खावनायख खौहाय संनाय खावनायनि थाखाय खाय जोंनो माखासे जिनिसफोरखौ नांगौ जायो आरो जाय माखासे जेनेबा आइजें आयलाफोरखौ नांगौ जायो। बेफोरो जाहा जाबाय जोंहा दङ बरथन साराय खोस्लि। खन्सि थोरसि खुरै गिलास प्लेट आरो दङ जोंहा खेरखा आरोबाव दङ जोंहा दैहु गारा जग बाल्थिं मग। आरोबाव दंबावो जोंहा गामला खिथ्लि बेबायदिनो दङ। सादानि काप हाथा बेफोरबायदिनो गोबां दं आरो बेफोरबायदि ओैनो जोङोहाय बरथन। बरथनखौ जायगा लायै जायगाबो थौबो होननानैबो बुंनाय जायो आरो नोंथाङा खोनागासिनो दङ नोंथां?
औ खोनादों नोंथां दे बुं।
ओम बेवहहाय जोङोहाय बे बरथनावहाय जोङो ओंखामखौ संनाय जायो। आरोबाव जेनेबा दालिफोर सबायफोर। अनला ओंख्रिफोर सङोबा जोङो बर्थन थौआवहाय संनाय जायो आरो बरथनथ'थौआवहाय गोबांहाय रोखोमनि थायो आरो जेनेबा बरथन गिदिर थायो। बथन फिसा बथन हादां बेफोरबायदिनो थायो आरो आरोबाव दङ जोंहाहाय साराय सारयावबो जोङो बेबायदिनो ओंख्रिफोरखौ संनाय जायो। आरो जोङो बेहाय माखासे जेनेबा एवनाय मुवा बेफोरखौबो जोङो संनाय जायो आरो आरोबाव दङ जों हाय खोस्लि खनसि ओंख्रि एरनाय। बेफोरावहाय जोङो बाहायनाय जायो आरो आरो दङ थोर बेफोरखौबोहाय जोङो ओंखाम जानाय समावाय हाय बाहायनाय जायो। थोरसियाव जों ओंखामखौ लानाय जायो आरो खुरैयाव जोङो ओंख्रिफोरखौ लानाय जायो आरो प्लेटफ्रावहाय जोङोहाय बेदर एबा खाजिफोरखौ लानाय जायो आरो जोंहाय हाय मा गिलासजोंहाय दैखौ लोंनाय जायो आरो आरोबाव दङ जोंहाय हाय खादा खादाखौहाय जोंहा हाय मैगंफोर सुनो थाखाय जोङो बेवहाय मैगं हानो मैगं सुनो थाखाय जोङो खादाखौहाय बाहायनाय जायो। हादाखौ जोंनि बर' सुबुंफोरानो औवाजों हेबनाय जायोमोन आरो बेखौहाय आथिखालावहाय प्लास्टिकनि पिथलनि सिलभारनि बेफोरबायदिबो मोननाय जाबाय आरो आरोबाव दङ जोंहा हाय खेरखा। खेरखायाथ' जोंनियाहाय खेरखाया सिगां समावथ' जोङो गुबैनि खोर खेरखाखौसो जों बांसिन बाहायोमोन। आथिखालाव मा स्टाइलनि खेरखाखौबो जों बाहायनाय जाबाय। खेरखियाबो मोननै रोखोमनि थायो गेसें आरो गुबुं। आरो बेबायदिनो जोंहा आरो दंबावो। दै लानो थाखाय माखासे जेनेबा गारहा गारहायाव जोङो बर'फोराहाय माने दैखौहाय जमा दोनथुमनाय जायो आरो। आरो सिगां समावहाय जोङो जेब्ला दैहु दैहुआवबो दैखौहाय दोनथुमनाय जायोमोन आरो। आरो जोंहा दंबावो बिदिनो ज'ग बाल्थिं बेफ्रावबो जोङाहाय दैफोरखौ दोनथुमनाय जायो आरो।
आरो दङ जोंहाय गामला बे गामलायावबो जोङो जोंनि ओंख्रिफोरखौहाय जोङो हायथुमनानै दोननाय जायो। आरो बेबायदिनो दै लानो थाखाय जोंहा मोनसे आयजें दंबावो बे आइजेंआनो जाहैबाय कितलि। कितलिकखौथ' जोंनि बर'फ्रानो फ्रायानो बाहायो। आरो बेबायदिनो सादानिफोरखौहाय जोङो साहा स'रनो थाखाय बाहायनाय जायो आरो-आरो काप फोरखौहाय जोङो साहा लोंनो थाखाय बाहायनाय जायो। आरो जोंहा मोनसे दङ हा था हाथायावहाय जोङो साहाबो फुदुंनाय जायो आरो हाथानि गेजेरजोंहाय आरो बेबायदिनो मोनसे बर'नि गोनांथार होननानै जिनिस होननानै बेखौ बुंनांगोन जों मोख्रा जा बथल गिदिर दो हादां बेफोरखौहाय जोङोहाय जौ मावनाय समावहाय जोङो बेखौ बाहायनाय जायो आरो। आरो खायफा-खायफा आथिखालावहाय जौ मावनो थाखाय फेफा फेफाखौबो जोङो बाहायनाय जायो आरो आथिखालाव। बिदिब्ला नोंथाङाबो संनाय खावनायाव बाहायनाय आयजें आयलानि बागै एसे फोरमायलांदो नामा?
अ औ नंगौ नोंथां ओ संनाय खावनायाव बाहायनाय आइजें आयलांनि बागैथ' नोंथाङानो गासैखौबो बुंलांजोबफ्रामबायानो। नंगौ ओ जोंनि ओ थांनानै थानायाव बा ओ मा लायबयावहाय ओ संनाय खावनाय नङाब्ला जों जेबो बुस्थुफोरखौ जानो हाया बा गोथाव जाया ओ गासिबो मुवा बेसाद खुनुनो माने सङै खावैसो जायो जों ओ माने स'ङै खावै जायोबासो माने जोंना गो थाव जायोबा ओ मोन गोथाव मोनजायो। ओ गोदो गोदाय माने ओ संनाय खावनाय गैयैनि थाखाय माने गोबां ओ गोथां गोब्राममैनो जायोमोन। जोंना ओ जेब्ला अन्थाइनिफ्राय ओ अर दिहुननानै ओ अर दिहुननो रोंजेनदों बै समनिफ्रायनो जोंना हांनानै बा संनानै खावनानै जानाया जोंना सुरु जाबोदों। बेनि फ्रायनो जोंना दिनैसिम ओ संनाय खावै ओ जाबोनो हमदों। जोंना संनो खावनो थाखाय गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ गोदो गोदाय आबै आबौनिफ्रायनो जोंना माखासे गोबां बिबांनि ओ आइजें आइलाबो बाहायबोदों ओ जोंना गोदो गोदाय माने ओ आइजें आयलाफोरखौहाय माने ओ जोंना ओ संना खावना जानायफोराव माने ओ माखासे मुवा बेसादफोरा गैयामोन नालाय। ओ जेरै ओ सिलभारनि बिदिनो ओ गैयिनि थाखायनो माने जोंना दायो ओ बिब मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय बा औवानिफ्राय हेबनानै बा दंफां लाइफांजों दानख'नानै बानायनाय बिदिनो गोबां मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुवा बेसादजोंनो आइजें आयला बानायनानै माने ओ संनाय खांनायाव बाहा-बाहायदोंमोन आरो। नाथाय दानि जुगाव गोदान मुगाजों लोगोसे माने गोबां बिबांनि संनाय खावनायाव बाहायनाय आगजु आ ओंखारबाय। जेरै जोंना दै फुदुंग्रा हाथायानो होन गासिबो ओ संना ओंखाम संनायाव नांनाय देक्सियानो होन ओ आरो ओंख्रि संनायाव नांनाय सारायआानो होन आरो जोंना दै फुदुंनायाव दै फुदुंनो थाखाय ओ गारायानो होन थिख्लियानो होन साहा फुदुंनो थाखाय हाथायानो होन बेफोरबायदि माने गोबां ओ गोदान गोदान मुगाजों माने गोदान मुगाजों ओ गोबां सोलायबोबाय माने। ओ एहे जोंना उम आरो माने ओ जेसेबां बिबांनि ओ नों संनाय खावनाय ओ संनो नागिरो बा बुरजा बिबांनि संनो नागिरो बा बेलेग ओ आइजें आइला बाहायो एसे बिबांनि संनो नागिरोब्ला जोंना फिसास ओ ओ फिसा आइजें आइला बाहायो बिदिनो माने बायदि बायदि गोबां ओ जेसेबां बुरजासिम संनो बेसिम माने आयथें आयलाफोरखौ गुबुन गुबुन बाहायो आरो दानि जुगाव। अ हेलौ खोनादोंदा नोंथां? औ बिदिनो माने ओ आइजें आयलायाथ' जोंना ओ अनेक बाहायो माने। ओ बेलेग खामानि बेलेग संनो थाखाय माने ओ बेलेग आइजें आइला जेरै सा फुदुंनो थाखाय बेलेग आइजें आइला ओंखाम ओंख्रि सुनो थाखाय बेलेग आइजें आइला ओ बिदिनो बेलेग ओंख्रि संनो थाखाय जें आइला आरो जोंना मोनथाम मोनब्रै ओ बेलेग बेलेग रोखोमनि ओंख्रि संनो थाखाय बेलेग बेलेग आदबजों संनो थाखाय जोंना मा बेलेग बेलेग ओ आइजें आयला बाहायो। आरो जोंना आइजें आयलायाव जे बाहाय ओ बाहायनाय जे मैगं थाइगंफोरखौ दोनथुमनो थाखाय बा ओ ज' लाखिनो थाखाय बा सुनो थाखाय बा साफा खालामनो थाखाय जोंना बायदि रोखोमनि आइजें आयलाखौबो बाहायदेरो। जेरै खेरखायानो होन बाल्थिंआनो होन बा एहे साहा लोंनो थाखाय कापानो होन गिलासनो होन बेफोरबायदि माने बेलेग बेलेग रोखोमनि बायदि ओ आइजें आइला फोरखौ ओ जे जानाय मुवाखौ संनो थाखाय बा जानाय मुवाखौ दोनथुमनो थाखाय बेलेग बेलेग रोखोमनि आइजें आयला बाहायो। जेरै ओं ख्रिला ओंख्रि लानो थाखाय जोंना खुरै औ। जोंना बिदिनो बेलेग बेलेग ओ संनायनि थाखाय बेलेग दोनथुमनायनि थाखाय बेलेग सुनायनि थाखाय बेलेग बेफोरबायदिनो माने गोबां रोखोमनि आइजें आइला बाहायसै। आरो जोंना मा ओ दै फुदुंनो थाखायबो बा दैखौ गुदुं गुदुङै ला खिनो थाखायबो जोंनामा दानि जुगावहाय फ्लाक्स बा ओ स्टिलनि माबा ओ दै दोनथुमग्राखौ बाहायनाय जासै। फ्लाक्सआव दोनोब्ला जोंना दैया जेब्लायबो माने गुदुङाव थाबाय थायो। औ आरो जोंना दैखौ गुसु खालामनो था खायबो जोंना दोनथुमनो थाखाय जोंना गोदो गोदायथ' जोंना ओ दैहु हानि दैहुखौनो बाहायोमोन। नाथाय आथिखालनि जुगाव जों हानि दैहु खौ बाहायनाय नुला दानि जुगाव माने फ्रेस होननायखौ बाहायनाय जासै फ्रिजिं। दैखौ गुसु लाखिनो थाखाय फ्रिजिं बाहायसै। गोदोनि दिनावहाय जोंना फ्रिजिंफोर गैयामोन नालाय जोंना बेनिखायनो दैखौ गुसु लाखिबाय थानो थाखाय गार ओ हानि दैहुखौ बाहायनाय जायोमोन आरो।
नंगौ नोंथांङा थिगखौनो बुंदों। जोंनि संनाय खावनायाव जे बाहायनाय आइजें आयला बेफोरो जोंनियाहाय समजों लोगोसे सोलायबोबाय बियो थार। उम जोङो दायोथ' नायबानो नुनो मोनो आथिखालाव जोंनियाहाय मा सिथेलनि गिलास काहानि गिलास बेफोरावबो जोङो दैफोरखौ लोंनायखौ नुनो मोनला। आथिखालाव मा जोंना दिंग्रिनि ग्लास बेफोरखौ जोङो बांसिन बाहायनाय नुनो मोनो। आरो प्लेट फ्राबो बिदिनो सिथेलनि प्लेटफोरखौ जोङो बारा बाहायनाय नुनो मोना, थोरसि, खुरैनि बेलायावबो। बेबायदिनो मा मा होननांगोन बेखौहाय जेनेबाहाय प्लास्टिकनिखौनो होनांगोन औ बेफोरावसो जोंङो बांसिनै बाहायनायखौ नुनो मोनसै आरोना। आरोबाव जोंहा मोन से गोनांथार जोंनि संनाय खावनायनि थाखाय बन। सिगां समावथ' बांसिनै सुबुंफ्रानो बनजों ओंखाम ओंख्रिखौ संनानै जायोमोन। आथिखालाव मा गेस फैनाय लोगो लोगो गेसनि हेफाजाबैबो जोंङो ओंखाम ओंख्रिखौ संनानै जाबाय। आथिखालाव बांसिनखौनो गेसजों संनानै जायोखौनो होननानै बुंनांगोन। बिदिब्ला नोंथां जोंनियाहाय समाबो जानानै फैबाय। दिनैनि रायलायनायखौ एसेयावनो दोनथ'सै नामा?
औ जागोन दे नोंथां। नोंथांजों रालायनानै ओ गोसो मोजां मोनबाय आरो माखासे बाथ्राफोरखौबो मिथिनाय मोनबाय। औ
रायलायनो खानायनि थाखाय दे।
दे